खोनादोंना नोंथांङा? नोंथांङा फ्रि ना? हेलौ नोंथां औ औ औ दा आंङो नोंथांजों एसे मोनसे खोमसि फोथायनाय बे आयदाखौ लानानै माने बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै खल खालामदों दंङ आरो नोंथां
अ अ अ थ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां सावरायनांगौ गोबां दं बेयावहाय दा जोबोद मोजांखौ आयदाव गोसो
दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांङानो जागायजेनदों नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जागोन नंगौ नोंथां थारैनो खोमसि फोथायनाय नङा होमबा नोंथां! खोमसि फोथायनायाथ' थ' बियो जोंनि भारतावनो दं होनजायो नङा नोंथां! जोंनि भारताव बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां!
नंगौ नोंथां!
गोबां रोखोमनि जानि दङ जेरै आं बेनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनो एसे बुंग्रोनो सानदों आरो नङा नोंथां! बर'फोरनिखौ बर'फोरा माबोरै खोमसि फोथायो बेनि सायाव ओ जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खोमसि फोथायनाय दं आरो जायखौ होनो जोङो दायना जोगना नआ मोन थां दायना होनना बुङो! दायनानि नायनाया माखौ होनो होनना बुङोब्ला बेखौ फोरमायग्रांगोनदि माने दायना मानसियानो बर' मा सोरबा सुबुंखौ आरोना सोरबा सुबुंखौ रायनानै बा जादु मन्त्रजों नङा होमबा नोंथां! बेखौहाय लोमजाहोनाय बा बेमार जाहोनाय बा मोनसे ओ गाज्रि खैफोदाव खोख्लैनाय नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि फोथायनाय दं आरो नोंथां जोंनि समाजाव दंमोन आरो। बेफोरो ओमफफ्राय थार मो जेनेबा बे दायनाफोरालायनो मामा मोसौ जानो रोङो।
उम'
रोङो‌। एन्जर जानो रोङो बा बिदिनो जिब जुनार जानानै। माने जानो रोङो आरो बे दायनाया मानसियानो बेफोरबायदि मोन मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो जोंनियाव ओमफ्राय बे दायनाफोरा मानसिफोरखौ जायो बा न'निफ्रायनो माबा जादों मथ्र' ज रायहरो ओमफ्राय बे रायोबा थाय खैफोदाव गोग्लैयो लोमजायो साजायो थैयो। आरो बे दायनाया मानसि उनावा जेब्ला थैनानै जो मानसि फबैयो नङा होमबा नोंथां। बे फब्लेनाय समाव मानसिखौ हाय जोनानै सिखार होलायफिनहोनो नङा होमबा नोंथां। माने हा सिङाव जेब्ला फब फबबो नङा होनोमबा मानसिखौ। बे समाव दायना हर गेजेराव थांनानै मा खालामहैनो ओ बे मानसिखौ जोनानै माबानानै फोजा हैैफिननानै मोसालायो जाहैबाय मोसानाय उनाव बेखौ खाखौ जायो मायो बेफोरबायदि जोंनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो बे समावहाय। दा बेफोरबायाददि फोथायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्राय बांसिन मानसि थैनाय खौ नुयो मोनोमोन आरो थैयो माने मा जायोमोन नोंथां? जायखौ जेनेबा जों खोथानि खोथा आन्दासै बा ब्लाइन्दडलि नांना जायखौ खोमसियैनो उमुखखौ उमुगा दायनानो होननानै जै होनबाथाय बे जिनिसा ओरैबायाददि स्प्रेद जाबाय। बेनि न'आव रावबो थांला नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि जायोमोन आरो बेखौ मान बोरा बैखद खालामनानै दोननोसै गिसं गसं थां जानोसै बिनिनाव सोरजों थांबानो। ओमफ्राय आरो मा खालामबावो ओ बे मानसिया जुदि गामिफ्राव सो सोरबा लोमजाबाय साजाबाय सोरनाबा जेनेबा खोथा खोथा मानसिनथ' गोबां बेमार जायोना नङा होमबा सोरनाबा गेस जायो सोरनाबा लिभार प्रब्लेम जानानै मानसिया बुयो नङाहोबा नोंथां। दा सोरनाबा बुयो मा मा माखासे ब्लाड सारकुलेसननि प्र्लमनि थाखाय बा इउरिक एसिदफोर बारायनो थाखाय नङा होमबा नोंथां! थां दा बेफोरबायदि बेमारावसो गोग्लैबायथाय मानसिया बेखौ टारगेट खालाम हरबाय आरो। ओइ उमुगाना रायबाय। बेफोरबायदि दाना बिनि उनाव थांसै अजा बेजाफोरनाव नङा होमबा। अजा बेजाफोरखौबो आं गाज्रि गासिखौबो गाज्रि होना माखासे गाज्रिफोरबो थायो। फ्रट थायो। बा माखासे मोजांथारबो थायो आरो दा बिनि गेजेरावनो सोरबा अजाखौ जुदि मोन फ्लांबायोबा बेबो जानला मोनला होनला हरसै बा नोंनि उमुगनि सानजाजों बास खोलाजों होन लाहरो आरो न'फोर बेनो उमुगा नोंखौ बेबायदि खालामदों बारजों मा खालामहरदों बा मोन सोरजों नोंखौ माबा खालामदों बेफोरबायदि मोनसे फोथाय दंमोन आरो दा बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि समाजाव मा माखासे बिदिनो बिसार जालायनाय जायोमोन आरो नोंथां बिसार जानाय समाव बि बिदिनो जेनेबा बे न'खरनि मानसिखौहाय अयथासार खालामनाय नङामोन नोंथां। बुनाय सुख्र' सुख्र' बुनाय मानाय बेफोरबायदि खालामसै ओ जर ज'बस्थि नंगौबाबो नङाबा बुंहनोसै नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खालामोमोन। दा गोदोनि समाव मा खालामोमोन बे मानसिनि न'खरनि मानसिफोरखौ बुथारखोमा दोननाय बु-न'खरैनो बुथार खोमानानै दोननाय बेफोरबायदि जिव नुयोमोन आरो नोंथां बा बे मानसिखौ होखारहरनाय गुबुन दाबसे जायगायाव। दा बेफोर जोंनि समाजाव गोदो दंमोन आरो दाबो दङ नाथाय दा ओरैबायदि खम जाबाय ओ नाइन्टिफाइभ पार सेन्ट जानो माने गैला होनजायो दा फाइभ पारसेन्सोल' जायगा जायगा नुनो मोनो। फोर जोंनि समाव गोदो एसे बांसिन जायोमोन आरो बेफोर फोथायनाया।
औ नोंथां।
जोंनि मानसिफोरा बेफोर फोथायोमोन आरो बेफोरजों आं सानो जोंनि बर' फोरा एसे गाहायाव फो-थाबोदोंमोन आरो बै समाव बेफोरबायदि साननाय हनायनि गेजेरजोंहाय आरो अज जा बेजाफोरा नि सायाव बांसिन फोथायनाय दंमोन बेै समाव जों डक्टरखौनो फोथायबावामोन नोंथां। डक्टर होनोबा बायोसोमोन ड क्टरनाव मानसिया बुथार डक्टरफ्रा मानसिखौ बुथारोसो होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो अजा बेजा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनानै अजा बेजानाव थांबाय थानोसै मानसिया जादों ब्लाड सारकुलेसन प्रब्लेम नङाबा इउरिसिद प्रब्लेम बा नङाबा ओ लिभार प्रब्लेम जानानै मानसिया बुदों दा बेखौनो अजा जों मा मा थांबाय थानोसो नङा होमबा नोंथां रायदों दायना रायदों होननानै। दा बेफोरनि गेजेरजों मा जायोमोन मानसिया थैगुलायोमोन आरो दा बेफोरजोंहाय जोंनि बर' समाजाव बेफोर फोथायनायनि गेजेरजों एसे माबाखौ नुबोदों आरो नोंथां ओ गाज्रिखौ दा नोंथाङाबो एसे मारै ओ खोमसि फो फोथायनायनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ एसे खावलायबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंगौ नोंथां जोंहा खोमसि फोथायनाय आइखौ गोबां बिथिं ङाव नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय दायनानि सायाव दा बिनिनो आं मोननैसो जेनाखि खोमसि फोथायनायखौ बेफोरनि सायाव आं बुंसै ओ जोंथ मानि सुबुं माहारिया ओ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर माहारियाथ मानि गोबां खोमसि फोथायोमोन नङा होमबा नोंथां। जेरै ओ दाउखा गाबोब्ला बियो मोनसे खैफोद बा निदाननि इ-इसारा होननानै फोथायनाय लाखियोमोन ओ थिग बिदिनो जेरै सै सैमा खिनाय नुयोब्ला लामाफोराव जों बेखौहाय मानि बे थांनाय खामानियाव माने जा जाफुंहैनाय नङा साना माने बेखौ जात्रा नस्थ बिदि होननाय सोननानै माने फोथायोमोन आरो नोंथां सैमा खिनाय नुयोब्ला नङा होनबा थिग बिदिनो ओ जोंहा ओ बिदिनो मानि गोबां दं आरो नोंथां जोंहा खोमसि फोथायनाया बेल' नङा नङा होमबा बिदिनो दाउखा गाबनाय आरो लामाफोराव गारि गरहा सालायलांनाय समाव जोङो ओ मावजि गोसोम बारथेयोबा नङा होनबा नों नोंथां लामाजोंहाय बेखौ जोङो माने बेखौ जोङो बिदि माबा डाइरेक्ट थाङोबा लाखियालासे डाइरेक्ट थाङोबा जों माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाहैनाय बा जाब्रबथाय जायैनाय बेफोरबायदि होननानै जों फोथायोमोन जाहैगोन बेफोरबायदि होननानै बिदिनो जोंहा बेखौ गारिखौ दसे लाखिथनानै उनजों फाथय फासयलायनानैहाय मानि ओ बेल दामनानैसो मानि सिगांजों थांफिन थांनांगौ बिदि खालामो आरो दासिमबो जों नुनो मोनो आरो नांगौबावनो नङा होमबा मानि बेफोरबायदि जोंहा गोबां मानि फिसा फिसौ माबा माबि फोथायनाय दं आरो खोमसि फोथायनाया
नोंगौ नोंथां थारैनो अ बेे फोरथायनाय दङ
बा मावजि बारसनाय दाउखा गाबनाय बा सैमा खिनाय बेफोरजों जोंहा मानि दासिमबो मानि गोबां जों बेफोरबायदि माबाखौ नुनो मोनो सुबुंफोरनि गेजेराव
औ नंगौ नोंथां
दाउखा गाबदोंबा उखुम मुदायाव दाउखौ गाबफैदोंबा बेखौ नुबानो खुैहरो खुबैहरो बाथुलजों गावला हरो नाथाय बिसोर मानो गाबदों बेखोनि माबाखौ बुजिनो नाजायासै नङा होमबा नोंथां बिसोर आदार उखैनानै गाबदों बा लोगो गोमानानै गाबदों माबा मोनसे दुख दाहायाव मानो होनब्ला बिस्राबो जिउ दङ जोंबो बिदिनो संसार दं दा जोंहा बेफोरनो नोंथां खोमसि फोथायनाया माखासे मानि आथिखालाव जों बेखौ नुनो मोनो दाबो दासिमबो सोरबा गोरों गोरा गोजौ थाखोनि सुबुं नि माबानायाखि सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोनाबो माने बेफोरबायदिनो मावजि गोसोमफोर बारस'योबा लामाफ्राव हाग्राफोराव जों गारिखौ लाखिलायनानै फावसैफिनलाय लायनानै बेल खनथामसो दामनानैसो जोङो थाङो आरो ना होनबा नोंथां थिग बिदिनो बेस्राफोर सैमाफोर खिनाय नुयोब्ला बेखौहाय अबेबा ओंखारलांनायाव जाथ्रा नासथि जायो होननानै बै सैमा खिफुनाय समावनो माने बेखौ खुइला हरो होसो हरो नङा होमबा नोंथां दा सानना नाय नोंथां जोंनि जोंनि जेनेबा जों बेफोरबायदि खिनाय मानायफोराव जोंखौ स सोरबा बिदि आवलायोबा जेनेबा अन्थाइजों खुबैलाबायोबा जों माबादि मोनगोन नङा होनबा नोंथां औ-औ दा जोंहा जेरै मावजि मावजियाथ' जेनेबा बारस'खागोन गावनि लामा गाव खारसनो गिनाय मानाय बिसनावबो थायो आदार नागिरनाय मानाय लामा सामा बा सोरखौबा नागिरनाय लोगो दोगो गावनि गावनि सिखाराव गावथायो बे बोरैबाफोर बारस'लाङोब्ला जों बेखौ जे माबा मोनसे जाहैगोन एक्सिडेन्ट जाहैगोन बे बारस'नायजों बेफोर साननायाथ' माने जोंनि थाखाय जोबोद माने गाहाय साननाय आरो नङा होनबा नोंथां दा जोङो बेफोरखौहाय गोजौ सोलोंथाइ लासेयावबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लासेयावबो जों बेफोरखौ फोथायोबा अब्ला जों मानि बुहुमाव जेनेबा थांनो थानायाव जों बेफोरखौ साननानै इसेबां गिनाय थायोब्ला जों संसाराव मा गोजोननाय थागोन नङा होनबा नोंथां नै दिनै आङो मावजि बारस'नाय लोगो मोनदों नै दिनै जोंनि उखुम मुदयाव दाउखा गाबदों नै आं दहाय सैमा खिनाय नुदों आरो बिजोंनि बे मोनसे मिथिंगायारि माबा नङा होनबा नोंथां नांजाब बाय थाग्रा जोंबो खियो जोंबो थाबायो जोंबो लामा बारस'यो जोंबो गाबो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां दा जोंहा नोंथाङा जेनेबा खोमसि फोथायनाय एबा दायना जुगुनानि सायाव बुंलांदों बेयो नंखागौ नाथाय जोङो बेखौ बिदि होननानै जों बेफोरखौ दासिमबो फोथायनो नांला मानो होनब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ जोङो ओरैनो लायाखै नङा होनबा नोंथां जों बेफोरखौ बुजिनानै बै जायाखि बुजि सुबुंफोर बेफोरखौ खोमसि फोथायग्रा बिथांमोनखौ जोङो बुजायनांगोन नङा होनबा नोंथां? दे बिदि जानो नाङा बे बेफोरबायदि जेबो जाया। बेफोरबायदि जोंहा फोथायना लाखिनाया गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समावसो लाखियोमोन। नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि होननानै औ दा नों नोंथां जोंहाथ 'माथो समाबो जाबाय आ नङा होनबा नोंथां दा नोंथांजों दायनानि सायाव नोंथाङा जे दायनानि सायाव बुंनानै आंखौ माखासे खोथा मिथिहोबाय आरो आंबो नोंथांनो माखासे खोथा खिन्थानानै होबाय दा बेनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङाबो फोरमायनायनि थाखाय दे दे बिदिब्ला नोंथां औ। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।